खोनादोंना अ बेलासेनि गाहाम हामग्लायनाय हामलायनायखौ जासि हरनाय
नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरफिनबाय
नोंथांजों मोनसे उम खोथा रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा रायज्लायनो हागौमोन ना?
हागोन औ
अ ओ जोंनि बर' न'खरफ्रा
औ
थिनि बिथिङाव माबायदि आरो माबोरै सोनारो माबोरै जौगाबोखो बेखौ एसे फोरमायथिना होनो हागोनना आदा?
औ जागोन ओ बे खोथायाव आं खौ बुंनो सानो जेनेबा जों गासै बर' माहारियानो आ आ आबादजोंसो सोनारनानै थायो ओ जेरावनो जोङो गिबि जोंनि जानाय आदार जेनेबा माइ माइरं होनना बुङो जेखौ नङा होमबा बे माइरंजोंसो जेनेबा जों माइ आबादखौ जेनेबा साफ्रोमबो बर' मा-माहारियानो जेनेबा माइ आबादजोंनो सोनारो बांसिनानो बे हिसाबै जेनेबा जोंनि ओनसोलाव माइ आबादजोंनो गासैबो मावनानैनो दिनै सोनारो बेलेग आबादखौ एसे खम मावनायखौ आं नुनो मोनो जोंनि बे एरियायाव माइ आबादखौ बांसिन मावनाय जायो आरो माइ आबादजों जों जेरै ओ नांगौ रोखोमनि मोजां प्रफिट मोनैनि थाखाय जों दिनै माइ आबाद गायनानै जों जेनेबा ओ न'खर गोनांथिखौ मोजां फेहेरनो हाया मानोना माइनि दामा जेनेबा नांगौ बायसा मोना आरो जोंनि बे हायाव फसला नांगौ बायसा जाया जेरै दस मन बार' मननिफ्राय बिस मनसिम फोरनि गेजेरावल' जोंनि एरियायाव जायो आरो गुबुन साइडनिखौ आं बुंनो थांलां नाथाय जोंनि एरियायाव बिस किल' बिस मननि बारा ओ माइ जानायखौ आं नुनो मोनाखै आरो माने बिराद खम बिबांनि माइ फस फसल खौ मोननाय जायो बेनिखायनो जों आधुनिक फोर-माबाफोर राहा लानो हागोन नामा जेनेबा बोरै मावोब्ला जोङो जेरै पान्जाब फोर हारियानाफोरा जेरैबाय जों बिगासे हायावनो जेरै सातथि मन खुत्तुर मन माइ आबाद दिहुनो फसल दिहुनो हायोनो बे रखम जो बे गोदान आदब खायदाजों मावोब्ला जोंबो आबादखौ मावनानै जोंबो मोजां प्रफिट दिहुननो हागोन नामा आं बेखौ दिनै बेनि गेजेरजों सावरायनो लुबैयो आरो नोंथांजों दे होमबा दिनै जों गायबाबो जोंनो नांग्रो
औ बिदिथ'। औरै दानि जुगाव दानि आथिखालाव एसेबां माइ जालिया। मानोना गोदोयो जों ओ खानस्रिनि हासार गोबोरखिनि हासार बायदिसिना हासारखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय हाजो सारखौ जों बाहायोमोन। दानि जुगाव ओ रासायनारि बायदिसिना दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय बायदिसिना बै इउरिया पटासियाम बायदि साल्फार बायदिसिना हासारखौ बाहायनायनि जाहोनाव जोंनि हाया ओ हानि हासारा हानि मोजाङा हाया लो गाज्रि जालांनो हमदों बेनि थाखायनो जोंनि जायगा ओनसोलफोराव दा आबादफोरा गोबां बिबांनि खम जायो। गोदोनि बाय दि आथिखालाव ओ बांद्राय जानाय नुलिया दाबो जों जौगाहोनो थाखाय ओ खानस्रिनि हासार गोबोरखि बायदिसिनाखौ बाहायनानै जोंनि आबाद फोथारफोरखौ हाखौ मोजां खालामनो हायो बिदिनो ओ माइ गायनानै गोबांथ' हाया ओ फन्द्र मनसो खल्ल' खथ्र' बिदिफोरखो थिखांनो हागोन। बबेबा हाफोराव आ रो। बांद्राय माइ ला-लाखिनो हाया। हानि रोखोमा आरो बुहुत हाजो हारि हाफोरखि बांद्राय माइ जानो नागिरा बाला अन्थाइनि थाखाय गोबां ओ खस्थ' जायो। जोंनिथिं आरो एसे समान हा जोंनि ओनसोलथिं ओ बेयाव एसे उसु ओ खुबिदा जायो दैफोरनि। हाजोआरिफोरखि दैफोरा थाथिरनो नागिरा। बास्लायबोबाय थायो। समान हा। खोला फारसे साहानिफ्राय बेनिखायनो ओनसोल लाना ओनसो ल माइया जायो। माइनि जानायनि जाहोनफ्रा बेफोरबायदिनो उम बबेबा हाया मोजां बबे बा हाया खाबु दङ' दैनि थाखाय गास इनिबो थाखाय नो हासार फोरखौ मोजां होयो। आबादारिनि सायाव स सोनारो जिहेथु जों मोन थिनाय मते बिजाबफोराव थानाय बायसा ओ खानस्रिनि हासार गोबोरखिनि हासार बायदिसिना हासारखौ बाहायनानै जोंनि ओ स समान हाफोराव मोजाङै हाखौ हासार होयै होयै दोनबेद थाबोला माइ आबाद मावनाया गोबां जानो उम नुनो मोनो
उम आं बेखौबो सानो नोंथां माने जों जुदि माइ आबादनि अनगायै आरो गुबुन आबाद जुदि मावफायोब्ला जेरै जुखाम आबाद, खुसेर जुददि फोराव जोङो माइनिख्रुइ बां सिन प्रफिट मोनो ओ होननानै आं जेरै नुहुरो आरो मानोना नोङो जुखाम गायोब्ला जुखामा जेरै बिस कवन्टेल बार' कवन्टेल बिस कवन्टेलनि सायाव जाखायोनो बे जुखामा बेखौ गायोबाला जेनेबा जोङो बेखौ बिसताका सब्बिसताका किलुआव फाननो हाबाबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आरो माइनिख्रुैइ आरो मानोना ओ स दायो सोलिबाय थादों जोंनि बे साइदआव दा खर्तताका खल्ल' ताका किल' होयो जुखामनि बे बेगरखौ जुखामनि दा फिथाइ बेगरखौ दायो जोंनिस ओ जोंनि साइदआव खल्ल' ताका खथ्र' ताका किलु होयो आरो कइन्टेलाव सिक्सटिन हानद्रेद आरो जुदि स बिसिनि जुदि जायोबाला जे नों ए बिस कु कइनटेल जुदि थिखांनो हायोबाला नोङो खल्ल'स' के दाजाबोब्ला नोंहा बेसां जाहैगोन इथिं मता मति पसिस हाजार नि सायाव थांगोन आरो नोंङा पसिस हाजारनि सायाव नोङो मोनगोन जुदि मोजाङै मोजां सरि पसिस हाजार अ सा पसिस हाजारानो जाहैगोन मथा मथि थार्टि थावजेेननो आरो ताखायाव नों फाननो हायोब्ला अब्ला माइखौ फाननानै ब मावोब्लाथ' जोङो माइ आबादाथ' नों थ्रिस हाजार मोना त्रिसखौ त त्रिसमन थ' जाया जोंनि माइ आबादा जेनेबा बे हिसाबाव जोंबो गायनायजों जेनबा माइजों लोगोसे जोङो हाखौ फज'वलाखौ बे माबायावबो जोङो गायनाया गायोब्ला मोजां आरो माइ जोबखांनायनि उनाव जोङो गुबुन आबादबो मावोब्ला जोंनि थाखाय बहुद रांखान्थियाव जौगागोन होननानै आं सान आरो आरो आंनि आंनि फारसेनिफ्राय
औ नंगौ औ बेबायदि जौगानोबा ओ ओ आरजिनो हागोन गोबां जौगानो हागोन नोंथांनि बुंनायाबो थारैनो सैथो गनायना लाथाव औ आरो बेनिफ्राय बेफोर आबादखौ मावनानै बेफोर आबादखौ बे सिजोन सिजोन बाय सिजोन मावनानै आरोबाव न'खरनि बारि फोराव गय बिफां बायदिसिना गयनि आबाद गयनि बागान बानायनानै जोंनि बर' न'खरफ्रा गोबां रां आरजिनो हायो आरो आरो लोगोसे ओ माइ गायखांनायनि जेब्ला खरां बोथोर फायो बेयावथ' बायदिसिना आलु बायदिसिना मैगं थाइगं गायनानैबो ओ गोबां आरजिनो हायो जुखामनि अनगायै गोबांबो आरजिबावनो हायो ओ आबाद होनोब्लाथ' ओरैनो माइ आबादखौल'सो गाहायै नोजोर होनाय जायो ना नाथाय माइ आबादनि अनगा गोबां आबाद थाबावोन थाबावो नालाय थेवबो जोंनि ओनसोलनिफ्रा बांसिनैनो माइ आबाद खौ सोनारो मानोना थोंजोङै माइया जोंनि नि थाखाय आदार जायोना औ थोंजोङै जोंनि थाखाय आदार जायो बेनिखायनो बेखौ थोंजोङै बांसिनै मावनो मानसिफोरा खाबु लायो आरो औ नोंथाङा ओ ओद ओरैनो मा मा आबादनि बागै मिथिगौ मा मा आबादखौ मा मा माबायदि गायो खोन
जनै जोङो जुखामखौ गायोब्लाथ' नोङो हाखौ गुन्द्रि खालामनानै लाग ग्रोनांगोन बिनि उनाव नोङो हाखौ गुन्द्रि खालामनानै लानायनि उनाव नोङो फुटसे बा देर फुटव गायो आरो बेखौ जुखामखौ गुरथिखौ होलांनांगौ जायो नोंखौ मावनो बे खौ नोङो सिक्सटि फाइभनिफ्राय नाइन देसाव नोङो बेनि फसलखौ मोनगोन आरो नोङो बिनि प्रडाक्टखौ बि राहोनायनि उनाव नोङो बेखौ बिफांखौ बिफाननिफ्राय नों लाना फैनानै नों फोराननांगोन आरो बेखौ जुखामनि फिथाइखौ बेनिफ्राय नों बेखौ मिसि मेचिनाव होनानै नोङो आरो मेचिनाव होनानैबो आरो नोङो फोराननांगोन बेखौ बेनिफ्राय मार्केटनि दाम बेसेबांआव नों केपासिति दाम मथे फानबानो जागोन आरो बे बिजनेसनि खेथ्र थ' सोरबा थाइसे जागोन सोरबा थाइनै जागोन बेथ' जागोन नङा होनोमबा
औ
थाइनै बारा जागोन सोरबा थाइसे बारा जागोन बिजनेसआव बेयो सोलिगोन अब्ला नोंनि केपासिटिया बेसे सिङाव फानोब्ला नोङो। आ नोंनि लाब लकसना जागोन नोंथ' गाव मिथिगोन बेसेबां खरसा जादों बिगासे हायाव। ओरैनो बिगासे हायाव। ओ माने बै फोराननायसिम जिरख'नायसिम बेगरखौ खमावनो जि रोजा रां खरसा जायो बिगासे हायाव।
औ।
बिगासे हायाव आरो।
औ।
खौ जुदि नोङो माबायो बोला नों आरो बेखौ मारके। लाइनाव नोङो बिदि फाननो हागोन आरो।
औ अ नों। थां माइ गायनायनि बागैबो एसे बुंनोसै। जा जोंनिया गामि ओनसोलाव नुनो मोनोदि माइ गायनायफोरा गिबियावनो आ माइ नि माइलिखौ सोमनानै औ हरनैबा हर साथाम इदि सोमनानै गाजा मोजाङै रज' होनानै बेखौ सान्दुंआव लामस्रोयो। ओमफ्राय लाम स्रोनानै, बेखौ ओ दुब्लि फोथाराव मोजां हाखौ मोजां खाराय होनानै मोजाङै फोमोननानै बेयाव खैथाखौ सारनाय जायो। आरो जायखौ खोथिया बुङो बेयो दान मोनसे बा नैजिबा दिननि बिथोराव मोजाङै रजयो फुनो हानाय जायो। बेनि अनगा ओ आरो बेखौ फुखांनानै मोजाङै रोदा दोंनो हाखौ गारना मो जाङौ रो-रोदा ओंखार होनानै मुथा मुथा खाहोनानै आखा होनो जा यखौ बेखौ ओ दु-दुब्लि फोथारखौ मोजां फोमोनना मोजाङै हालेवस्रांना दानि जुगावथ' टेक्टरफोरजों एवो आरो टेक्टरजों एवनानै माइ गायनानै ओ फोमोनो आरो। जोंनि ओनसोलफोराव। दा समाबोथ' जाबाय बेखिनियावनो दोनथ'सै औ नोंथां दे ओं अ गोजोननाय थाबाय नोंथां दे।